औ खोनादों ? औ औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ हरनाय जादों। जेरै जोङो बर'फोरा जे माखासे समाव जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावो बे आबाद मावनायखौ
औ
दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो आरो लोगोसे जोङो मेसें बोथोराव मा मा आ मावो बैफोरनि सायाव
औ
होमबा आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै
थ' एसे गाज्रि खोनादों नोंथां?
औ खोनादोंना?
औ
खोनादों मोजां?
औ दासोखोना दों नोंथां। औ जोंनि औ जों आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा जोङो मैखोम माइ आबादखौनो मावनानै जायो। नङा होमबा नोंथां! जों बे जों बर' फ्रा गोबां आबाद मावो जों माइजों लोगोसे जोङो। गोबां आबादखौ मावो जों बर' फ्रारा मोननै बोथोराव आबादखौ मावो जेरै- दैज्लां बो थोर आरो मेसें बोथोर जोङो दैज्लां बो थोराव जोङो माइ आबादखौ जोङो मावो। जेरै- ओ दाथ' जोंनि गायनाय फुनाय दिन आरो जोङो बर'फ्रा मा मा माइ खौ गायो होन्नानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा आसु रन्जित बाहादुर बिदिनो ओ बिदिनो जोङो माइब्रा जोसा आरो लोगोसे जोंङो आइजं बेफोरखौ जों बर' फ्रा गायो आरो मानोना बर'फ्रा जोसा माइब्राखौ एसेबाबो गायखायो जायखौ जोङो बर'फ्रा फिथा जानो मोजां मोनो बेफोरनि थाखाय बर'फोरा माइ आबादखौ जोङो जोसा माइब्रा आरो गोसोम माइरंखौबो जों गायनायखौ जों थिालाव नुयो आरो बिदिनो जोंङो माइ बेनि अनगायैबो जोङो ओ मेसें बोथोराव जोङो बिदिनो ओ बेसर आबाद बिदिनो जोङो जुखाम आबाद वाटार मिलन जायखौ जोङो तरमुस होननानै बुङो बिदिनो मेसेंनि लाव आबादखौबो जों खालामो आरो बिदिनो मुला आबाद आलु आबाद बिदिनो जोङो गोबां आबादखौ जोङो मावफानाय जायो आरो जों मेसें बोथोरावबो आरो सबायाइनि आबादखौबो जोङो मेसें बोथोराव जोङो गोबां जायगायावनो मावो बिदिनो जोङो बर'फ्रा गोबां आबादाव जोङो मावनानै दिनै रां आरजिनायखौ जों गोबां नुसै आरो गोबां मानसियानो दिनै बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जाबाय जों बर'फोरा आबाद फोथारावबो जोङो गोबां मानसिया रां आरजिनो हानायखौ जों दिनै नुसोगारो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायसा आबादखौ जोङो गोग्गोमै मावनायखौ जों नुहुरो आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय दुब्लि फोथाराव जोङो माइजों लोगोसे खुमब्रा आबाद बिदिनो जोगोनार आबाद बिदिनो जोङो भिन्दि आबाद आरो बिदिनो जोङो बै मैथा गोखै मैथा गो खै मैथा गोखा आरो फाथो आबाद बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मावसोगारो आरो जायखौ जोङो जाय हायाव जोङो ओ माइ गाय माने माइ गायजाया बा बोरि हा बेफोर रखम जायगायाव जोङो बेफोरबायसा आबादखौ जोङो मावाइ मावनायखौ आथिखालाव नुसोगारो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय नोंथां नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जोंनिथिं आबाद होनोब्ला जोङो जेरै गोबां आबाद मावो दैज्लां बोथोराव गाहायै आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौनो बुंनांगोन जोङो माइखौनो बांसिन माने मानसिफ्रा जोङो मावो बा ओमफ्राय बेनि अनगायैबो एसे बोरि दै थायै जायगा फोराव जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरबायदि आबादखौबो जोङो मावो
औ
बा बफोर माइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरै फोरमायलांनाय दै माखासे मानि जेरै रनजित मासुरि बाहा दुर बा बायदि रोखोमनि आरो लोगोसे जोंनि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोनायबा जोंनो जाखौ माने गोनांथार ना बुंनांगोन आरो बे माइया जाबाय माइब्रा माइ ओमफ्राय जोसा माइ बेफोरखौबो जोङो गायो आरो गायनानै लायो जोंनो मानोना बे माइब्रा माइ आरो जोसा माइफोरखौ जोङो मागो बा बैसागोआव जोंनो नांथारगौ जायो जेरै जोंहा मोनसे बाहायनाय खान्थि दङ जेरै बैसागोआव जोङो माइब्रा बिदै बानायनानै जोङो लोङो थिग बेनि थाखाय जोङो माइब्रा माइखौ गायो। ओमफ्राय जोङो जोसा माइ खौबो जोङो मागोफ्राव बा जायखि जाया सरासनस्रा समाव जोङो बेनिफ्राय जोङो फिथा जानो थाखाय जेरै लावदुम फिथा बिदिनो ओ माखासे आरो दङ बिदिनो आलदा आलदा बैफोर फिथाफोरखौ जानो थाखाय जोङो बै जोसा मायखौ जोङो गायनानै लायो। थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लाङाव आबादखौ मावो बेनि अनगायैबो आरो माखासे जोङो ओ माइनि अनगायै आलादा आबादफोर दङ जेरै मैगं थाइगं जेरै ओ जिंखा बहल खुमब्रा जोगोनार खांख्रिंखला बेनि उनाव सबायबिमा मै था गोखा मैथा गोखै थारमाने बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो न'आवनो गायजोबनानै एबा फोजोबनानै जोङो लायो बेबायदिनो जोङो ओ माने न'आव जानो थाखाय गायो आरो जोङो बेबायदिनो जोङो जायो नांगौ समाव माने गुबुन गुबुन जोङो सोलाय सोलाय बेबायदिनो जायो आरो मोनफ्रोम मैगंखौनो जोङो माखासे समाव जोङो फिथाइफोरा बुरजा थायोब्ला बा जाख'नो हायै जायोब्ला जोङो जानायनि अनगायैबो जोङो बाजार हाथाइफोराव ओ एसे एनै जोङो फानहनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो फाननानै रांखौ रां मोनो बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबाद होन्नानै बुङोब्ला। जोङो ओ दायो माने मसे माखासे गोदान गोदान आबादफोर नुनो मोनो। बेफोर आबादखौबो जोंनि गेजेराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जेरै तरमुस ओ स्ट्रबेरि बैफोरबायदिखौबो माने साफा सानैया मावोसै आरो ओमफ्राय जोंहाथ' आरो गोदो गोदायनिफ्राय मावबोनाय आबाद हिसाबै जोङो। ओ सबाय सिबिं बेसर ओमफ्राय जुखाम बैफोर आबादखौथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्राय माव दो मावो आरो जाहाथे जोङो बेसर खौ जोङो न'आवनो थाव फेरनानै जानो थाखाय जोङो बे बेसरखौ फोयो। मानोना जोङो जाहाथे बाजारनिफ्राय बायनो जानायखौ जोङो मोजां मोना माने आरो बांद्राय आथिखालाव जोङो मोजांबो नुनो मोना मानोना बायदिसिना मुवा गलाय देरनाय थायो बिनि थाखायनो जोङो हायोब्ला न'आव जानो थाखाय जोङो आबाद खालामनानै लानांगौ बा फोनानै जोङो लानांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो सिबिंखौबो जोङो मानो थाखाय फैयो होनब्ला जोङो जोंहा मागो फोरबो बे मागो फोरबो फोरबोआवथ' जोंहा मोनसे फिथा जानायनि फोरबोबो होननांगोन। जों बेखौ बे फोरबोफोराव जोङो बायदिसिना रोखोमनि फिथा बानायना जानो थाखाय जोङो बे सिबिंखौबो जोङो गावनो न'आवनो फोनानै लायो ओमफ्राय जोङो माखासे जों मानोना बांद्राय जानायावथो जोंनो बांद्राय नाङा नालाय जोङो नांगौखिनिखौ लाखि लाखिनानै जोङो माखासेफोरखौ हाथाय बाजाराव जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो। थिग बेबायदिनो बैफोर माखासे बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो मावनानै लायो आरो नोंथां औ । ओमफ्राय नोंथाङा औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा आबाद
औ नोंगौ नोंथां ओम ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो सिबिं आबादखौ जोङो मावसो गारनायखौ नुयो । ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय । गोबां मानसियानो दिनै सिबिं आबादखौबो जोङो मावबोनायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां। औ सिबिं आबाद जायखौ जोङो बर'फ्रा ओ मा होनना बुङो फिथा जायो नङा होमबा? जोङो फोरबोफोराव गोबां फिथा जायो बर'फोरा। मागो फोरबो, बैसागो फोरबो बिदिनो काति गासा फोरबो आरो बिदिनो फोरबोनि उन गायैबो जोङो अनेक समावनो जोङो जानो लुुबैब्लानो जों बर'फ्रा फिथा सावनानै जायो बेनि थाखाय जों सिबिं आबादखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय न'खर न'खर मावनाय जायो आरो मानोना दिनै मार्केटआवबो दिनै सिबिंनि दामा जोबोर दाम गोसो नङा होमबा दिनै फवासेयावनो बियो त्रिस थाखा जायो किल' अवान थार्टि बिदिनो अवान फरटिसिम मोनहयो किल'।
औ
बे बोथोरा जोङो बेफोर खमखौबो गायनानै जोङो फाननो हायो नङा होमबा जायखौ नोङो नांनायनिख्रुइ बारा बेखौ नोङो फाननानैबो नोङो रां आरजिनो हायो आरो।
बेफोरबायसानोखौ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो गायो जायफोरा बारि बोरि ओनसोल जायखौ माइ गायनो हाया। बे समाव जोङो बोरि जायगायाव जोङो बेफोरखौ फोना लानायखौ नुयो आरो।
बिनोदे बिदिनो फाथो आबादखौबो जोङो गोबां मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। फाथोजोंबो जोङो ओ जानानै नों फाननोबो हागोन नों बेनिफ्राय नों बै फाथोनिफ्राय मोननाय दु रुं बे दुरुंखौबो नोङो फाननो हायो नङा होमबा नोंथां? बे फाथोआबो जेरै ओ बेखौ फेसेवनायनि उनाव नोङो सोमनानै बेखौ दुरुं बानायगोन जेरै मोसौ फागा बिदिनो गोबां बायदिसिना बाहायाव दिरुंखौ जों बाहायनाय जायो जेथिया नङा होमबा बेफोरो जोंनि दुरुं जायो आरो। बे फाथोनिफ्रायबो आरो लोगोसे जों बेखौ ओ बिलाइखौ जों खानानै फोराननानै नारजि खालामनानैबो जों बेखौ जानो हायो आरो लोगोसे नो बाजारावबो मा-माने हाथाय बाजारावखौ नों बेखौ फाननानै रां खामाय नो हायो आरो। औ बिदिनो जोङो बेफोरबायसा आबादजों लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ जायखौ जोङो आ बाद मावनानै जायो बिदिनो थालिर आबादफोरखौबो जों मावो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव गोबां मानसियानो । गावबा गाव न'खराव लोगोसे बिदिनो थालिर बागान खालामनानैबो जेरै माल फग बिदिनो ओ जाहाजि बेफोरखौ आबादखौ माया आ माने थालिर आबादखौ मावनानै गोबां रां खामायनायखौबो जोंङो नुस्रोगारदों आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन औ गोजोन्थों नोंथांसिमबो।